हेलौ
औ खोनादो दे।
औ नोंथां खोनादों।
औ खोनादों नोंथां।
औ नोंथाङा फ्रि दङ ना?
हेलौ नोंथां।
औ खोनादोंना?
औ खोनादों नोंथां।
औ नोंथाङा फ्रि दङना?
औ नोंथां।
ओ बिदिब्ला
औ नोंथां ओ जोङो आबाद होननानै बुङोबाथ' जोङो जेनेबा जों जायखौ जानानै थांनानै थानो हायोना बेफोरनि सोमोन्दै जोङो माखा माखासे आबाद मावनाय जोङो बेखौनो मख'नो हायो नङा होमबा नोंथां आबाद होननानै बुङोबा जों गुबैयै ओ बेबायदिनो मैगं थाइगं बा माइ आबाद बा बेसर, फाथो, सिबिं बेबायदिनो गुबुन गुबुन आबाद मावनायखौ मख'नो हायो नङा होमबा नोंथां नाथाय आथिखालाव जोङो बेखौबो नुनो मोनो जे जोङो माखासे अमा फिसिनाय, दाउ फिसिनाय बेफोरखौबो जोङो आब बादावनो जोङो खोख्लैनानै लासै। जोङो बेबायदिनो आबाद होननानै बुङोबा जों गुबैयै माइ आबादखौनो रायखांनो हायो मानो होननानै बुङोबा माइ आबादा जाहैबाय जोंनि जिउनां आबाद। जायखौ जोङो सानफ्रामबो जानानै थांनानै थायो नङा होमबा नोंथां। बेबायदिनो जोङो गुबुन गुबुन आबादफोरखौबो मख'नो हायो जेरैहाय फाथो आरो बेबायदिनो सिबिं बेसर जाय जायखौ जोङो बेसरफोरखौ जोङो मा होनो थावनि थाखाय जोङो आबाद मावो आरो बेबायदिनो फाथो जोङो दिरुं एबा माखासे बस्था फोर मा ओ माखासे गुदि मुवाफोर दिहुननो थाखाय जोङो मा मावनाय जायो आरो बेबायदिनो जोङो आङो ओ नोंथां माइ आबाद होननानै बुङोबा जोङो ओ गिबियाव जोङो माइखौ माइ आबादखौ मावनो थाख आं मोनसे फैलाव दुब्लि नांगौ आरो बे जायगायाव दै हाबनाय जानो नांगौ मानो होनना बुङोबा जोंहा माइखौ ओ दैनि जोहैसो गायनाय जायो नाथाय जोङो आथिखालाव बेबायदिबो नुनो मोनो माखासे माइनि जोलैफोरा जों दै गैया लासे जोङो गायजानाय बा फोजानाय बेखौ नुनो मोनो। ओ दै गैयै एबा दै नाङै माइ आबाद होननानै बुङोबा जों बेखौ गुबै फोनाय जायो नाथाय जोङो दैयाव आबाद मावनाय बा दैयाव माइ आबाद मावनायखौ जोङो गायनायखौ नुनो मोनो आरो। बेबायदिनो माइ आबाद मावनाय होननानै बुङोबा जोङो दुब्लि बा फैलाव दुब्लि गोनांथि जायो बेयाव माखासे आलिफोर होनानै लानाय जायो मानोना जोंहा ओ जाहाथे दैखौ दिदोमै बेसेबा लाखिनो हायो । ओ नांनायनि बारा जानाय दैखौ गोरलैयैनो जावगारनानै हरनो हायो बिनि थाखाय जोङो दुब्लिफोर आलि होनाय जायो आरो बिनि सिगां जोङो मा होन्ना बुङो माइज्लि बा माइ जोलैखौ जोङो माइज्लि होननानै बुङोना बेखौ थियारि खालामनानै लाग्रो नो नांगौ बेखौ थियारि खालामनायाव जोङो ओ माइ फिथाइफोरखौ जोङो बस्थायाव सोनानै दैयाव सोमहैनाय जायो बेनिफ्राय बोखांनानै जोङो मा माखासे सान जोङो दा बोखांनानै जोङो मोनसे लांदां हायाव जोङो खुबैनाय जायो जेराव जोङो बे हा मोजाङै फोमोनग्रोनाय जायो बेयाव खुबैनानै बे माइआ रज'यो आरो। बेनिफ्राय रज'नानै माखासे दानहालागै बा बेबायदिनो से दानहालागैनि उनाव बियो। जेब्ला खोथिया जायो बा जौवो बा एसे रायो अब्ला जों बेखौ फुनाय जायो आरो फुनानै जोङो बेखौ गायफिननाय जायो ।बिनि गायनायनि सिगां जोङो मोनसे फैलाव हायाव जोङो दुब्लियाव जोङो एवनानै जोङो लाग्रोनाय जायो बे जोङो गिबियै। जोङो खारायग्रोनाय जायो गिबि सेथि एवनायखौ जोङो खारायनाय होननानै बेनि उनाव जोङो सामार होनाय जायो बा नैथि एवनाय जायो बेनि उनाव जोङो बर' होनायनाा फोमोनथारनाय बा मोनथारनाय जायो आरो बेनि उनावसो जोङो माइखौ गायनो हानाय जायो। माइखौ गायनो थाखाय जोङो दै सोनानै मोजाङै जौगोननानै लानो होनांगौ बिनि उनाव जोङो माइखौ बेबायदिनो आखाइजों फारि फारि थुनानै गाय गायनाय जायो आरो। बेनि उनाव जोङो माखासे जोथोन लानो नांगौ जेन' बै दुब्लिफोराव जोङो माइजों लो गोसे हाग्राफोरा जोंहा रज'बोयो आरो बे हाग्राफोरखौ जोंङो बुंनो नांगौ आरो बिनि सिगां मोनसे जोंहा मख'जाथावा बेबो जोङो आलियाव हाग्राफोर रज'योना बेनि थाखाय हाग्रा हाफोरखौ रज'नायनिफ्राय बा खम रज'नायनिफ्राय बा गोबां रज'नायनिफ्राय होबथानो थाखाय बा रज'नायखौ खम खालामनो थाखाय जोङो बे हाब्रु ना जायनाखि एवनानै हाब्रु जानाय बेखौ जोङो आलियाव मोजाङै खोनानै लिरथेनानै लानाय जायो आरो अब्ला माखासे बै ओ हाग्राफोरा जोंहा थैनानै थायो आरो बाव खम बिबांनि हाग्रा र रजयो आरो। बेबायदिनो जोङो गायनानै माखासे समहालागै जोङो बेखौ जोथोन लानो नांगौ आरो बेबायदिनो माखासे दानहालागै उनाव बियो माइया फिथाइ थायनाय बा बेबायदि सम जाहैगोन आरो बेनि फिथाइ थायनायनि सिगां सम जोंहा बेबायदिनो काथिकनि से अक्ट' खालि जोङो काथिक आसा होननाय मोनसे फोरबो फालिनाय जायो बे फोरबोआ जाहैबाय जोंहा आबादखौ लानानै बा आबादजों सोमोन्दो थानाय फोरबो बे फोरबोआव जोङो मोनसे ओ ओ हुदा दङ जोङो गनसा लानानै बा मा होनना बुङो बे गनसाजों लोगोसे जोङो थाइगिर बिखं लानानै दुब्लियाव जोङो थाइगिर बिखङाव जोङो ओ थाव गुबै होनानै आरो खुन्दुं आवा होनानै बा खु होननानै जोङो अर सावहैनाय बा साखो सावनाय जायो जों जेवारि सावनाय होननानै बुङा बेखौ मावनाय जायो आरो। बिनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय जाहाथे आबादाव मोजां फिथाइ मोनो आरो एम्फौ एनलाफोरा जाहाथे जाया बेखौ इसोरखौ फोथायनानै इसोरनिसिम बोर बिनाय बे हाबाफारिखौ लानाय जायो आरो बे फोरबोखौ खुंनाय जायो। बेनि उनाव जेब्ला माइ फिथाइया मोनगोन अब्ला बियो गोमो गाबनि जागोन। आरो बे मोननाय फिथाइखौनो जोङो मान हिसाबै बाहायो जेरै बिनि सि सिगां जोङो बिनि बिलाइफोराबो मोननानै रानगोन अब्ला बे माइखौ जोङो दिखांनानै लानाय बा आबादखौ दिखांनानै लानायनि सम जायो। बेयाव जोङो खासिफोरजों हानानै जोङो बेखौ बजा खानानै जोङो बेखौ रोगानानै मोनसे लांदां हायाव जोङो मा होननानै बुङो ओ लाबोनानै जमा दोनफैनाय जायो। बिनि उनाव मारा होनाय जायो मारा होनायाबो जोंहा गुबुन गुबुन खान्थिनिजों खान्थिजों होनाय जायो जेरै ओ गोदो गोदाय मोसौजों होयोमोन नाथाय दाबो नुयो मोसौजों होनाय नाथाय बांसिनखौनो बिरोंदामिजों जौगाहोजानाय मेसिनफोर एबा ट्रेक्टरफोरजों जोङो मारा होनायखौ नुनो मोनो नङा होमा नोंथां। बिनि गेजेरजों जोङो खम समावनो जोङो मारा होखाङो । ओ ओमफ्राय जोङो मोसौजों मारा होनाय होननानै बुङोबा मोसौखौ जुन्थायनानै होबथिंनानै मारा होनाय बिनि उनाव जोङो माइखौ फोरानस्रोनानै बाख्रियाव सोनानै दोनो आरो बेनि उनाव जों नांगौ जायोब जों हाननानै फोरानसोफिननानै मिलाव संनानै माइरं जायो बेखौनो जोङो संनानै ओंखाम जायो आरो नङा हबा नोंथां ओ आंथ' दा नोंथांनो फोरमायबाय आबादनि सोमोन्दै नोंथाङाबो बेबायदिनो आबादनि सोमोन्दै फोरमायनो हागोन ना
ओ दा माइ आबनि सायाव एबा गुबुन आबादनि सायाव नोंथाङा जोबोद समहायनानै फोरमायबाय दा ओ आंफोर आबादनि सायाव एसे नोंथांनो फोरमायनो सानदों जोंनि ओनसोलावबो बिथाङा फोरमायनाय बायदिहैनो माइ आबादखौ मावनाय जायो लोगोसे फोरा आबाद होनोबथ' जोंना ओ समजों लोगोसे गोरोबनानै बायदिसिना आबाद मावनाय जायो नङा होमबा नोंथां ओ बिदिनो दा दैज्लां बोथोर नालाय ओ दा दैज्लां बोथोराव बायदिसिना आबाद मावनाय जेरैबायदिहाय ओ जिंखा भिन्दी फाथो बायदिसिना आबादखौ मावनाय जायो आरो लोगोसे आरो ओ मेसें बायदिसिना बोथोराव जोङो जेरैहाय ओ बेसर आबाद जेरैहाय आलु आबाद बिदि बायदिसिना आबादखौ मावनाय जायो आरो लोगोसे फिथाइ सामथाइनि बेलायाव बुंनो थाङोब्ला जेरैबायदिहाय ओ खुसेरा बाद थरमुस आबाद बायदिसिनाखौ जोंनि ओनसोलाव बागान बायदिसिनायै ओ बानायनायखौ नुनो मोनो आरो दा आबादनि बेलायाव फंनैसो बुंनो थाङोब्लाथ' गोदोनि समनिफायनो आबादखौ उफेर आबादानो जा माइ आबादानो जा मावनानै फैदों नङा होमबा नोंथां नाथाय दानि समाव नायनो थाङोब्लाथ' ओ बांसिनानो आबाद मावनो थाखाय ट्रेक्टर बायदिसिनाखौ ओ बाहायो नाथाय गोदोनि समाव जेरैबायदिहाय ओ हालि जों एवनानै ओ जे जोबोद बुरजा आबाद मावनो थाखाय सपताहसे एबा मास मोनसे लायोमोन नाथाय दिनैनि समाव नायनो थाङोब्ला बिदि मेसिनारि बायदिसिना एबा टेक्टर बायदिसिना दो ओ हालि जों सप्तासे लानायखौ दिनैनि सानाव ओ सानसेयाव फोजोबनानैहाय मावनाया ओ बिदिनो आबादारि लोगोसे आरो सोरकारा बायदिसिना सुबि दा होदों नांगौ हासार सिना ओ मेगंनि जोलै बायदिसि ना बेफोरखौ जोंनि आदारिफोरनो हेफाजाब होनायखौ जोङो दानि समाव नुनो मोनो आरो दा जोंना आबाद मावनाय समाव जोङो आबादनिफाय जोङो फालांगि खामनो थाखाय बायदिसिना ओ फालांगि खामनो थाखायबो फोनाय नुयो एबा मावनाय नुयो लोगोसे आरो गावबा गाव न'खराव जानो थाखायबो मावनायखौ नुयो आरो दा फालांगि खामानायनि बेलायाव बुंनो थाङोब्ला जेरै ओ जोबोद बुरजा बुरजा हायाव ओ जोबोद बुरजा आबाद माव नायखौ नुयो मोनो बिनि उनाव बेफोराव दा दानि समाव आबाद मावनायखौ बुंनो थाङोब्ला हाखार बायदिसिना एबा मुलि बायदिसिना होआब्लाथ' आबादखौ बां सिनखौनो जानायखौ नुला नंङा होमब नोंथां ओ दा बिदिनो ओ बिदि मावनानै जेब्ला हाथाय बाजाराव फालांगि खालामो फालांगि खामनानै गावनि नांगौ मानि गोनांथि जानाय रां आरि आंखालखौ सुफुंनो हायो लोगोसे ओ बेफोरखौ खाथि खालानि बाजार बायदिसिनायावबो ओ फालांगि खामो आरो बिदिनो ओ दा जोंनि मानसि एबा जोंनि देहायारिनि थाखाय बेफोरबायदि मुल बायदिसिना हाखार बायदिसिनानि थाखायनो जोंना बांसिन देहाखौबो खहा जानाय नुयो नाथाय बेखौबो बुंनांगोन जि आबादारि आबाद मावाब्ला जोङो आबाद मावनो हायै जायगाफोरनियाव एबा आबाद जायि हाफोराव माखौ जागोन नङा होमबा बेबो मोनसे बाथ्रा । ओ बिदिनो मुलि बायदिसिनाखौ होनानै जोंनि देहाया खहा जायो नाथाय जोङो जुदि ओ बे मुलि बायदिसिना होनायखौबो एसे नायै हरसै । एबा जों एसे सांग्रां जानानै ओ जाबोला ओ जेबो खहा खालामनो हाया ओ बिनि उनाव जों लोगोसे न'आव जानो थाखायबो जोङो ओ बायदिसिना आबाद मावो बेफोरखौनो एसे एसे मावनानै लायो दा बेफोरावबो जोङो ओ न'आवनो मोननाय हा सार बायदिसिनाखौ होनो हायो एबा ओ बुरजा बुरजा आबादावथ' एसेबांखिनि नि हासार होनाया गोरलै नङा नआव जानो थाखाय जाखिनि हासार बानायो दा बेफोर हा गेजेराव मुं लायोब्ला जेरैबायदिहाय गोबोरखिनि हासार ओ लोगोसेनो ओ बेसरनिफ्राय जा जों फ्रेस खांनानै मोनो बेखौबो हासार बायदिसिना महरै बाहाय जायो बेफोरबायदिनो जोङो न'आवनो हासार बानायनानै ओ जोङो फिथाइखौ मोजां मोननो हायो आरो नोंथां बिदिनो ओ जोंनि ओनसोलाव बेफोरबायदि मैगं थाइगंनि आबादखौ मावनाय जायो लोगोसे माइ आबादखौबो बिदिनो मावनाय जायो दा माइ आबाद बेलायाव बुंनो थाङोब्ला समजों नायनानै दा दैज्लां बोथोराव अखा बायदिसिनाखौ जेब्ला हायो अब्लासो जोङो माइ आबादखौ मावनो हागोन। नङा होमबा?
बिनि थाखायनो दा गोदोनि समनि खायनो दानि समाव जोबोद माइ आबादखौ मावनायखौ नुनो मोनदों। लोगोसे दानि समावथ' माइ आबादखौ जोङो बायदिसिना मुंनि माइ आबादखौ मावनाय नुनो मोनो जेरै सोरखारा बायदि बायदिसिना मुं होनानै दिहुननाय ओ दा बेफोरनि ओ बेफोरनि सिङाव जाबाय जेरै बिदिहाय ओ रनजित बा रंग, बन्धु, स्राबनि रन्जना अन्जना बायदिसिना मुनिखौ दानि समाव माइ आबादखौ गायनायखौ नुनो मोनो आरो लोगोसे गोदोनि समावथ' जेरैहाय माइब्रा आसुमाइ बिदि बांसिनखौनो मावनायखौ नुनो मोनोमोन आरो। ओमफ्राय दानि समाव मावो अब्लाबो दानि समाव फसलनि सायाव ओ माने फसल नि सायावसो नायनानै आबादखौ बिदिनो मावनाय जायो आरो नोंथां। आ बिदिनो जोंनि ओनसोलाव माइ आबाद एबा उफेरा आबादखौ मावनाय जायो आरो नोंथां। नोंथांमोननि ओनसोलावबो बिदि आबाद माव उफारिया आबाद मावनायाव बिदि फालांगि खालामनायखौ नुनो मोनो ना मोना नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा?
नोंथां मोनो थारैनो जोङो जेरैहाय गोबां आबाद दिहुननानै फाननाय ना बेखौनोना नोंथां साबायखर थाबाय नोंथांजों सावरायनानै मोजां मोनदों।